औ नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
नोंथां मा खौरांमोन?
ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांसिमबो फिन जासिहरनाय थाहैबाय
अ नोंथाङा मा खालामदों?
आंथ' दा ओरैनो जिरायनासो दं नोंथां
अ आ आं नोंथां जोंनि बर' धोरोमनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बारै सावरायनोसो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना? आं जोंनि बर' हारिनि सबाय ओमफाय साम' ओंख्रि सं संनायनि बागै साव सावरायनो सानदों
औ औ
आंनो खोनासंबानो जाबाय
औ जागोन नों-
ओम जों स सबाय सामुआ जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै जों मोनथिखायो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय नाय जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बे सबायाइ साम'आ सबाय साम'खौ संनो थाखाय जोङो साम'खौ सानसे सिगांनो माबानांगौ जाखायो लायनांगौ एबा बाजारनिफ्राय एबा ओ दैमाफोरनिफ्राय लायनांगौ जाखायो जों गोदोनि समाव जों दैमाफोरनिफ्रायनो लायनानै मानानै जायोमोन दानि समाव जों बाजारावबो मोननो थाङो बेफोरखौ साम'फोरखौ बाजारावबो फानो दानि समाव गोदोनि समाव जोङो दैमायावसो लायोमोन खननानै लायनाय जायोमोन ओ सबाय साम' साम सबाय साम' संनो थाखाय जों साम'खौ सानसे सिगांनो मानो लाबोनानै दैफ्राव सोमना दोन खानांगौ जायो आरो ना बिनि मैला बिनि गासिबो माबा मैला दाखोरफ्रा खारजेननायनि थाखाय जों सानसे सिगांनो दैयाव सोमना दोनखायो अखानायनायै जानांगौबा जेनेबा नङाबा बेलासिफ्राव जानोबा जों फु फ्रावनो सोमनानै दोनो आरो ना दसे समनि थाखाय बेनि उनावसो जोङो जेब्ला जागोन अब्लाहाय जोङो बे साम'नि बिगुरफोरखौ बिगुरथ' नङा माने दाखोन दाखोनखौ गारनानै बिनि साम'नि खिथुफोरखौ दानना ला खाखानानै ओम मोजां फुनानै लायो जोंजासे मोजां साम'आ जोंजासे जों मोजां फुननानै लायो आरोना ओ जोङो खोननै खनथामसो फुनांगौ जायो खोननै खनथाम एसे नांगौ जायो माने साम'याथ' मैला जायो नालाय बिनि गासिबो दाखोर खौ माबा मैलाखौ खारहोनो थाखाय बिजानुफोरखौ खारहोनो थाखाय जों मोजां फुनानै गौ जायो फुखांनायनि उनावहाय जों सुनानैहाय जोङो दैयाव सोमनानै दोनङो लि बु होननानैहाय सोमोब्ला बाथाय बिनि बिजानुफ्रा बांसिन मोजाङै खारो होननानै जोङो लेबुबो सो सैसेसो होयो आरो ना थाइसे गाहाम होनाङो सैसेसो होबानो जायो बेनि उनावहाय जोङो दैयाव साम'खौ आ आधा घन्टासो सोमनानै दोननानै जोङो सबबायखौ जगार खालामना लाखानो हायो सबखौ जगार खालामनो थाखाय जोङो सिगां सबाय सबाइ गोथांखौ एवनानैहाय जोङो
मोजां एवनानै लाग्रोनोसै अरावहाय सारायाव होनानै ओमफ्राय जेब्ला सबाया मोनो जोङो गुन्दै खालामनानै जे गुसु जायो अब्ला जोङो मा होनायखौ सबाइखौ होख्रेमनोसै आरोना होख्रेबनायनि उनावहाय जि माबाखौ जोङो सबायाइनि बे दाखोर बिगुरफ्रा जि ओंखारो बेखौ जोङो संग्रायजों जावनानै खारहोनोसै खारहोनायनि उनावहाय जोङो बिखौ मोजां सुना लानोसै आरोना मैलाफोर खारोना सबाइयाबो बेराम मानि होख्रेमनायजों माजोंहाय गोबां मैला ओंखारो बेफोरखौ खारनो थाखाय जों फिनै खनथामसो मोजां सुनांगौ जायो सुखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय गोदो गोदोनि समावथ' जों दोआव दानि समाव जों‌ कुकाराव रुयो सबायखौ कुकाराव रुनबा जों खै खोनबासो गाबहोनांगौ जायो मोजां रुइहोनो थाखाय सबायखौ बिनि उनाव जों दोआव गोदोनि समावसो जों दोआवसो रुयोमोन दोआव रुनो थाखाय जों एसे दै होनानैहाय सबायखौ माबानानै जों मोजां रैजासे जायो आरो ना अरावनो होबाय थानांगौ जायो म रुनांगौ जायो बिनि उनाव जेब्ला रुयो अब्लाहाय जोङो सानसै साखांनायनि उनावहाय जोङो मोजां सानना लानांगौ गेब्लेज गासिबो गेब्लेहजोनांगौ मोजां सानानै बेनि उनाव जेब्ला सबाया मोजांनो गेबेलेयो सोमनानै दोनदोंमोन बेखौहाय जोङो दैखौ मानानै गारनानै मोजां सुनानै लानोसै खननै खननै खनथाम फिनै फिनथामसो सुनानै मोजां मानोसै जोङो सुखांनायनि उनावहाय जोङो दैखौ सरनोसै आरोोना सरखांनायनि उनाव जोङो सारायाव थाव सामब्राम बानलु बेफोरखौ होनानै ज'मा साम'खौ होसनहरनोसै साम'खौ दसे समनि थाखाय एरनानै जोङो हालदै संख्रि बेफोरखौ होनोसै आरो ना ओमफ्राय एर एरनोसै मोजां मोजांनो एरनानै उनाव मसला सेकेटनि मसलाफोरखौबो जों होयो जेरैहाय मस्ला गरम मस्ला बेफोरखौ होनोसै ओमफ्राय मा होननायखौ हाय जें सामब्राम गुफुर बानलु बेफोरखौ देनायखौबो जोङो साम'आव मोसननानै जों मोजां एरनानैनानै मा मानसे आरो ना एरबाय थानोसै दसे मोजां माबानायनि उनावहाय जोङो सबायदि रुनानै लादोंमोन रुनानै जोङो सानानै लादोंमोन बेखौहाय जोङो होसोन हरनोसै माबायाव साम'आव साम' होसन हरनायनि उनाव उनावहाय जोङो बेखौ मोजां गोदौ होनोसै आरोना आरो सबाइखौ माने खोबनाङा खोबोबा गोदौफुयो होनो ओमफ्राय जोङो बे साम'खौ जेब्ला सबाइखौ जों साम'आव होस'नो अब्लानो जों खारैफोर खौबो होनानै लाखानो हाबाय खारै गैयाबानो साबायाबो जाया माने ओंखायनो जों खारैखौबो रुनाय समावबो होनो हायो खायफा रुनायावबो होयो ओमफाय खायफाहाय बे जेब्ला हाय होस'नो साम' आव अब्लाबो होयो आरो ना ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो होसनखांनायनि उनाव खारै होखांनायनि उनाव जोङो खोबनाङा ओमफ्राय एरबाय थानांगौ जायो मानोना सबाया गोदो बियो एराबा‌ ओंखायनो दफा दफा एरै एरैहाय जों मोजां गोदौहोनोसै सबायखौ गोद होखांनायनि उनाव जोङो दुन्दिया नङाबा गंगार दुन्दियाफोरखौ जगार खालामनानै लाखानोसो मोजां सुनानै बस'नानै उनाव जेब-जेब्लाहाय होनांगौ सम जायो अब्लाहाय होनोसै रुहोबाय थानोसै मोजां एरै एरैनो ओमफ्राय मोजां गोदौखांना जेब्ला मोनहां जायो अब्लाहाय गंगार दुदियाफोरखौ होनानैहाय जोङो संख्रि साखिनोसै आरोना ओमफाय संख्रिया नाङाखैबा जोङो संख्रिखौबो होनानै एसे गोदौ होफिननो हाबाय बेनि उनाव जोङो जेब्ला संख्रिया गोदौ होफिनो अब्ला सं संख्रि नाङो अब्लाहाय जोङो खांनानै जोंना सबाया मोनबाय आरो ना। बिथाङा जोंनि सोलोंथाइनि बागै माबा बर' हारिनि बागै माबाफोर बुंनो हागोन नामा? फोरमायनो हाग
औ नोंथां आङो सोलोंथाइनि सोमोन्दै जि एसे मिथिगौ नोंथांनो साव नोंथांजों सावरायनो सानदों
औ
नाथाय होनना बुङोब्ला जों गासिबो मिथिखायो नोंथाङा बे मिथिगौ जे सोलोंथाइया जोंनि थाखाय बिसि ओरैबाय गोनां बियो जोंनि थाखाय ओरैबायदि गोनां जे सोलोंथाइ गैयाबा जोंनि जिउआव थावरिनानै थानो हानायानो गोब्राब बायदिसो बिनिफ्राय जोङो सोलोंथाइखौ बुंनो थां ब्ला सोलोंथाइनि गेजेरजोंजे जों जोंनि जिउ खुंनाय राहाखौ गोरलै खालामनानै लानो हा नोंथां बेनिखायनो साफ साफ्रोमबो सुबुङानो सोलोंथाइ थानाया जोबोर गोनांथार जेरैहाय सोलोंथाइ गैयाबा जों रांखान नि बिथिङावबो जौगासारनो हानाय नङा जों सासे सुबुं महरै जों समाजाव जों हादोराव थावरिनानै थानायाबो जोंना गोब्राब जागोन सोलोंथाइ गैयैनि जाउनावनो जोङो गुबुन सुबुंफोरजोंबो थगायजागोन नासयजा बेफोर हाबाया जोंनाव सोलिबायानो थागोन दा जेरै जोंङो बेफोरबायदि गाज्रि हाबा एबा जोंखौ नाख्रेबजानायनिफ्राय जों उदां जानो थाखाय जोंनो सोलोंथाइया गोनां थार दा सोलोंथाइनि गेजेरजों जों गोबां जोंनाव ओ हेफाजाब होजायो जोंनिया जिउ खुंनाय राहायाबो जोबोद गोरलै जायो जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला रांखान्थि बिनि बिथिङाबो रांखान्थिनि बिथिङावबो जों गोबां सोलोंथाइ लानानै गोबां रों खौथिनि गेजेरजों जोङो गोबां ओ बायदिसिना हाबाफोरावहाय सोलोंथाइखौ बाहायनाय जोङो खामानिखौ मावनो हागोन। जेरैहाय जोङो ओ आबाद मावोब्लाबो माबायदि रोखोमनि आबादखौ मावो ब्ला बेसेबां जोङो रांखौ खालामनानै जेसेबां दोनथुमनांगौ बेफोरनि जोङो हिसाबफोरखौ मोनथिगोन लोगोसे गुबुन गुबुनजों बे बेफार फालांगिफोरावबो जोङाहाय ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों रोंगौथिनि गेजेरजों बैफोर हाबाखौ मावनाया जोंना गोरलैसिन जानानै फैयो आरो नोंथां ओ सोलोंथाइनि गेजेरजोंथ' बेफोरखौल' मावा बिनि अनगायैबो सोलोंथाइ थायोब्ला जों गोबां बायदिसिना रोंगौथि स्किल्सफोर जों लानानै बेफोरनि गेजेरजों जोङो हाबाफोरखौ जों मावफुंनो हागोन। लोगोसे नोङो सोलोंथाइ थायोब्ला रोंगौथि गोनां जायो बा बायदि आनजादफोरखौ उथ्रिनानै नों साख्रि बाख्रिबो नोङो मावनानै नोङो जिउखौ खुंनो हागोन। दा सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोंनि जिउ खुंनाय राहाया गोरलै जायो दा बेनि अनगायै गोबां गाज्रि आसार खान्थि खोमसिफोर थानाय बायदिफोरखौ समाज निफ्राय होखारनो थाखाय बा समाजाव बिनि हेंथायै गसंथनानै खोथा बुंनो थाखायब्ला सोलोंथाया गोनां मानो होनना बुंङोब्ला गैयैनि सोलोंथाइ गैयै सुबुंफोरनि खोथाया सैथोब्लाबो बियो बेसेन होजायै बायदि जाहैयो बिनि खोथाफोरखौ रावबो खोनासंनो नागिरा बा खमायावहाय समावहाय नोंङो दाय गैयाबाबो नोंखौ दायनि दुसिगोन जेरावहाय नोंङो नोंङो निजेखौहाय नोङो बेफोर दायनिफ्राय जानगार खालामनोबाबो नोंखौ राव रावबो बेसेन होनाय नंङा नोंनि खोथाखौ रावबो खोनासंनाय नंङा बेफोरबायदि गाज्रि थासारि गाज्रि आसार खान्थिफोरखौ गोजान खालामनो आरो बायदि खोमसि फोथायनायफोरखौ खौ गोजोन खालामनो थाखाय जोंहा सोलोंथाया जोबोर गोनांथार बेनि गेजेरजोंसो जों हायो जेरैहाय बुंनो थांङोब्ला जोंनि हाय गाज्रि बायदिसिना हाबाफोर जेरै उन्दै बैसोआव गथ'फोरखौ हाबा होनाय बेफोर खान्थिया गोदो जोंना ना फ्राय जायगायावनो जों नुनो मोनोमोन उन्दै गथ'फोरखौ हाबा होनाय लोगोसेनो गथ' उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बै बैसो जायायावनो गोब्राब खामानि मावहोनाय बेफोरबायदि हाबाफोराहाय जोंनि गथ'फोरनि जोंनि समाजनि जोबोद गोग्लैसोनायखौ लाबो दा नाथाय सोलोंथाइनि गेजेरजों जों बेफोरखौ बोखारजोबनो हाबाय सोरखाराबो बेनि हेंथायै बा बिनि थाखाय जोंना आयेन दानानै होबाय दा बेफोर गासिबो सोलोंथाय फिथाइनि गेजेरजोंसो जादों मानो होननानै बुंङोब्ला गथ'फोरानो जोंनि इयुन गथ' गथ'फ्राद जोंनि हादोरनि इयुनखौ दायो बेफोरखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों गथ'फ्रा मिन्थि मिथिनो हादों निमाहा बियो नोंथांसिम सोरखारा मिथिनो हादों सुबुंफोरा मिथिनो हादों सोरखाराथ' जोंना सुबुंफोरानो नालाय दा सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो बे बेफोर खोथाखौ मोनथिनानै आयेन दानानै होनो हादों दा बेनि अनगायैबो गोदो जोंना हौवाया थैबाथाय हिनजावखौबो सावफानाय बेफोरबायदि सत सावनाय जायफोर गाज्रि खान खान्थिफोर दंमोन बेफोर खान्थिखौ जोंना जोंनि मिथिजानाय राजा राममहन रय बिसोरो सोलोंथाइनि गेजेरजों गेजेरजों रोंगौथिनि गेजेरजों नांनानै गसंथेनानै सो बेफोरखौ जोंङो फोाब फोसाबनो हादों बोखारनो हादों बिदि सोलोंथाइ गैयामोनब्ला रोंगौथि गैयामोनब्ला बिसोरो बिसोरनि हेंथाय गसंथिब्लाबो बिसोरनि बुंनायखौ बिसोरनि गसंथिनायखौ रावबो खेर खेरायनाय नङामोन दिनै बेफोर खान्थिया जोब जोबनानै थांदों होननानै बुंङोब्ला सोलोंथाइनि थाखायसो जोबनानै थांदों लोगोसेनो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों गासैबो सुबुंजोंनो समान नोजोरजों नाय जागोन नंङाब्ला रावखौ लानानै हारिमुखौ लानानै धोरोमखौ लानानै जोंनाव बासिलायनाय मुगैलायनाया जोंना सोलिनानै बियो था थाबाय थागोन बा थासारि बेबायायदि मुगै जानाय बायदि गाज्रि हाबाफोरनिफ्राय जों जानगाराव थानो थाखाय जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगोन आरो मानो होनबा सोलोंथाइासो बेफोरबायदि फारागथि खालामनायनि सिमाखौ सेफायनानै होयो जों साफ्रोमबो सुबुंङानो समान जाय